हेलौ नोंथां
अ' खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों।
औ दा होनबा जोङो ओ बे समाव मोनसे टपिक जेखुनु ट पिक लानानै सावरायसै नामा नोंथां ओरैनो जेनेबा जों सुबुं माहारियाथ' सा फ्रामबो जे जेनेबा सोरांनायनिफ्राय बयहाबो खामानि थायो नङा होमबा दा सोरांनायनि सोरांनायनिफ्राय मोनाजासिम सासे सुबुङा बा साफ्रोमबो सुबुङा माबादि गावनि समखौ बारहोयो दा बिनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां दा आं एसे बुंग्रोसै नङा होमबा
औ दे नोंथाङा बुंगोरदो।
औ दा बुंनो थाङोबा जोंहा सोरांनाय लोगो लोगो सुबुङा माने गोबां खामानि थायो आरो।
ओम नंगौ ओम
जाय सुबुङा सोरांनाय लोगो लोगो फुंबिलिनि समावहाय एक्ससास साइस बा गावनि देहानि थाखाय ओ बेफोरबादि खारनाय बा माबा मोनसे फुङाव थाबायनाय बेफोरबायदि हुदा दङबा बेहा जों बेखौ थाबायनाय नुयो आरो फुङावहाय दा बुंनो बुंनो थाङोबा जोंनि देहानि थाखाय बेफोर जेनाखि एक सारसाएस मोजां‌ आरो‌ना‌‌ दा‌ एकसारसाएस खालाम खांनानै गावनि जेनाखि फुंनि ओ खामानि हाथाय मानजिनाय बा मोखां सुनाय बेखौ मावग्रोनानै लायो आरो। दा बेखौ मावखांनायनि उनाव जायफोर सुबुङा नाखि एक्सारसाइस खालामो बिथांमोना दुगैनानै लाग्रोयो बिनि उनाव ब्रास खालामो बेफोरबायदि जा जायो आरो
औ आतसा
सुबुं लायै सुबुं मानि जेनाखि फुङाव गावनि खामानि मावनाय बेयो आलादा आलादा जानायखौ जों नुनो मोनो।
उम उम उम उम।
दा बेफोरबादिनो जेनेबा उन्दै जेनेखि गथफोर बिथांमोनाबो जेनेबा फुंफ्राव थाबायनांगौ थाबायबा जेनाखि आरोखि जोंनि माइन्ड बेयो फ्रेस जानायजों लोगोसे जोंनि देहायाबो राफोद जायो। सासे गथआ खौबो गोसो होनो हायो बेफोरबादि। नाय आरो‌ दा गथनि‌ बेलायाव नायोबा बिथा आ जोङो बिसोरखौ फरायसालियाव थांनाय फरायसालिनिफ्राय फैनानै। जेनेबा बेलासि समफ्राव गेलेनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो। गेदेर सुबुंफोरनि बेलायाव नायनो थाङोबा। बिथांमोना जेनाखि गावसिनि खामानि बा दिउथि साख्रि बा माबा मोनसे मोनसे बिजनेस खालामनाय बेफोराव टाइमखौ हगारसारनायखौ नुनो मोनो आरो। दा बिदिनो सुबुं लायै सुबुं गावबा गाव खामानियाव माने बेस्थ थानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा नोंथाङा। नोंथांनि जेनाखि सानफ्रोमबोनि खामानि बा नोंथाङा माबादि समखौ बारहोयो बेखौ एसे फोरमायदो।
आदसा नोंथा ओ। आंनि समखौ बारहोनाय होननानै बुङोब्ला आङो हेलव खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों दे बुं
आंनि समखौ बारहोनाय होननानै बुंगोन नोंथां आं ओ फुंनिफ्राय मानि
सिखारजेननाय लोगो लोगो माने फुंनि सा साराय सारिथा बा सारिथा बिस बिदियाव सिखारो आरो आं ना फुङावहाय।
औ
सिखारनानै आङो हाथाइखौ ब्रास खालामबाय। मोखां सुबाय बेनिफ्राय आङो एसे दै लोंबाय आरो आदा गिलास बेनिफ्राय आङो हाफ पेन्ट गानबाय गस्ला गानबाय जु जुथा गानबाय बेनिफ्राय आङो मानि बायजोआवहाय माने एक्सारसाइस खालामनो देहा मोजांनि थाखाय फिट थानायनि थाखाय आङो मा ओंखारलांबाय आरोखि ना ओंखारनानै आङो बिदिनो आङो आधा घन्टा बा सल्लिस मिनिटखौ आङो एक्सारसाइस खालामो आरोखि ना नोंथां
फुङावहाय बिदिनो आङो एक्सारसाइस खालामखांनानै न'आव फैबाय। न'आव फैनानै दसे माने फ्रेस लानोसै आरो ना बिदिनो दस फन्द्र' मिनिटसो आङो। थानिसै आरोखि ना।
आङो बिदिनो फिथाइ सामथाय जानोसै आपेल आंगुर माने थालिर बेफोरखौ जानोसै आङो ना। ब्रेकफास्टआवहाय बिदिनो दसे एक दुइ घन्टासो जिरायनानै। खामानि बेफोरखौ आं मावो आरोखि दसे जेरैहाय बन सिनाय हाग्रा दानस्रांनाय ओमफ्राय अबेबा मा होनो ओ आबादनि हाग्रा फुनानै होनाय बेफोरखौ आङो मावो
औ
मावनानै आङो दुगैखांनानै आरो आङो माने मार्केटआवहाय आङो थाङो आरोखि जाग्रा मुवालायनो थाव, संख्रि, बानलु बायदि रोखोम बेदर आखाय लायनो थाखाय ओंखारलाङो।
औ
बेनिफ्राय आङो बाजारावहाय थांनानै लानानै फैयो आरोखि ना नोंथां।
औ
लानानै फैनानै आङो न फारसे संनो थाखाय बेखौ होफैनाय जाबाय आरोखि ना नोंथाङा।
औ औ
ओमफ्राय बिदिनो संखांनानै जाखां लोंखां जाबाय लोंबाय बिदिनो दसे जाखां लोंखां दसे रेस लाबाय बेनिफ्राय आरो आङो माने मोसौ दोसलायनो ओरै फोथार फारसे ओंखारलांफिनो आरोखि ना नोंथां।
औ
ओम ओमफ्राय आङो मोसौ दोस्लायखांनानै न'आव फैनानै आङो आरो लोगोसे फिरनो आङो मा खामानि आखाइयाव हमफिननायसै आङो ना
ओम
बिदिनो फोथारावहाय आङो आलि दानैनाय आलि खैनाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावो आरोना नैबे सिजोनाव आरोखि ना नोंथां। दैज्लां सिजेनाव माने बे सिजेनावथ' खामानिया जोबा नालाय गायनो ओम बेखौ आङो मावखांनायनि औ बे खामानिखौ मावखांनायनि उनाव आङो न'आव फैयो जेब्ला बेलासि अब्ला ओमफ्राय बिदिनो दुगैखां लोबखां जिरायनानै दसे फ्रेस खालामनानै जेब्ला ओंखाम ओंख्रि मोनो अब्ला आङो जानानै
उन्दुयो आरोखि ना नोंथां आङो बिदिनो बिदिनो बारहोहरो माने दा दैलांनि समखौ आं बेफोरबायदिनो बारहोलाङो आरोखि ना नोंथां। दा नोंथाङा नोंनि ओ बे दैलां समाव मा मा मावनो गोनां खामानिखौ मावोय मा समखौ बोरै बारहोहरो बेनि बागै फंनैसो बुंदो नामा।
औ आंनाथ' ओरैनो सरासनस्रायै बिदिनो आरो नोंथां। जेनबा फुंङाव सोरांग्रोमोना आङो आंहाथ' एक्सासाइस खालामनाय हुदा गैया ओरैनो ससे थाबायबा थाबायलाबायो आरो एखमबा एखमबा दा आंनि फुंनि सोरांजेननाय खामानियानो जाहैबाय मोसौ मोसौ खार'नो बोरमा खार'ना आरो आं ओमफाय जोंहा दाउ दोनग्रा न' दङ बे दाउनि दरखौ खेवनानै होयो।
मोजां मोजां मोजांनि बाथ्रा।
आंहा मोसौ गायबो दं नालाय नोंथां मानै।
औ मोजां मोजां।
गाइखेर गाइखेरखौ सेरो आरो नोंथाङा।
औ औ।
दा गाइखेर सेरनानै जेनेबा आं जाखिनि मोनो। मोसौ मानैनि जेनाखि गाइखेर दाथ' दैज्लां बोथोर गांसोनिबो एसे प्र्रबलेम बेनि। बेखायनो गाइखेरा दासान्दि मानिे एसे खम ओंखारो आरो। जाखिनि ओंखारो आङो माने फानहैयो आरो जेनेबा एखमबा सेरसे एखमबा देर लिटार बेफोरबायदि। ओंखारनाय गाइखेरखौ आं जेनाखि खाथिनि बाजार बेयाव फानहैयो आरो। दा फानहैनायनि अनगायैबो आं फुङावहाय जेनेबा। जोंहा लोंनाय हुदा दङ नालाय नोंथां।
आथसा नोंगौ नोंगौ।
फुंङाव बिदिनो साहा लोंओ आरो।
उम।
साहा लोंखां माखां बिदिनो आंङो जेनेबा । फुंनि गु जि बिदि टाइम जायो। होनब जेनबा दाथ' दैजलां बोथोर नङा होमबा।
औ।
दसे दसे आलि दानहैयो आरो नोंथां जोंना हायाबो एसे मावनो गावनो आनथा। खोथा दङ नालाय नोंथां।
औ औ औ।
आलि दानहैफायो आरो बिदिनो न'खरनि जेनाखि गारजेन । बेजों दा आं। फिन फैफिननानै जेनेबा सानजौफुनि। सानजिफुनि ओंखाम जानो लाहार फाहार जायोबा आं दुगैनानैहाय बिदिनो। सानजौफुनि ओंखामखौ थिब्रे जाफैयो आरो नोंथां।
औ औ औ।
दा बिदिनो दा समावथ' जेनेबा। अ हरा गुसुंना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
खामानि दामानि दैज्लांनि खामानि दमिम दामानि मावनानै। देहाया एसे मेंग्लिनाय मोनबा उन्दुनो लुुगैयो नालाय।
औ औ।
बिदिनो सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै आं दसे गोलांओ आरो नोंथां माने बियो आंनि हुदा जानानै थाबाय आरो। नैबे जेनाखि दा गोलोम बोथोरनि सम नङा होमबा नोंथां।
औ मोजां मोजां मोजां मोजां हुदा
से घन्टासो उन्दुयो आरो।
औ औ औ।
दा उन्दुखांनानै जेनेबा आङो। उन्दुखांनायनि उनावहाय माखासे जेनाखि बारिनि जेनाखि नोंथाङाबो मावो नआवहाय बारिनि खामानि आंबो थिग बेबादिनो नो मावनाय हुदा दं आरो आंहाबो दा बारिनि खामानि मावो आङो दसे जेनेबा एफा एनै दा दैज्लां बोथोरनि मैगंफोर दं नालाय नोंथां जेनेबा ओरैनो फाथो दङ जोंनावहाय खुमब्रा। थाइगें बेफोराव माने साइद साइद फाव माने हाग्रा दुयो आरो जोंनियाव
ओ
दा बेनो आरो जेनाखि आंनि सामफ्रोम बोनि फुंनिफ्राय मोनाजासिम खामानिया बेफोरनो आरो नोंथां
औ आस्सा बेनो आरोखि ना नोंथांनि ओ सानफ्रोमबोनि मा नि ओ खामानिया नोंथांना बेनो आरोना सम बारहोहरनाया
औ नों
औ मोजां मोजां मोजां मोजां दाय नोंथां ओ जोंनि टाइमा बो फैयै फैयै फैनानै जि मिनिटआनो जाहैबाय नोंथां अब्ला दोनथनोसै ना
दे दे नोंथां
ओ दे